नोंथां औ नोंथाङा खोनादोंना।
ओं खोनादों नोंथां
औ ओ नोंथाङा दायो फ्रि दङ ना?
आं आंङो।
औ ओमफ्राय जों ओमबा मोनसे टफिकनि सा यावसो खोथा सावरायनो सानदोंमोन नोंथाङा ओ सावरायनो हागोन ना नोंथांजों
ओं हागोन। नोंथाङा खिन्थानो हागोन ना? उम ओ मा टपिकनि बागै।
औ औ जोंहा होमबा जोंना टपिकआ जादों सुबुं अनजिमा ओ बांनायनि सायाव आरो। ओ आथिखालनिफ्राय दासिमहाय जोंहा माबायदि सुबुं अनजिमाया बांबोखो। आरो मा मा ओ प्रब्लेम जायो। सुबुं अनजिमा बाङोब्ला। बिनि सोमोन्दै। फोरमायनानै होदों नोंथाङा।
ओं
औ औ औ
सिगांथ' गोदो गोदायनि समाव जोंनि भारताव बांद्राय दानि बायदि बारा सुबुं अनजिमा गैयामोन। नाथाइ दासो आथि। थिखालाव जोंनि भारत हादरानो दायो बुहुमनि मादाव बयनिख्रुइबो बांसिन सुबुं अनजिमा थानाय हादर जानानै दङ। बेनिखायनो गोदोनिफ्राय आरो दासिम। समज न गोबां सुबुं अनजिमा बांनायनि जाहोनाव गोबां खैफोद आफोद मुलुगनां दुंखावनाय जायगानि आंखाल हानि आंखाल जाग्रा आदार। आंखाल बिदिनो आरो गोबां ओ खैफोद आफोदफोर नुबोनो जों हमदों। आरो बेफोर सुबुं अनजिमा बांनायनि जाहोनानो जाहैबाय जोंहा आथिखालाव। गोबां। उन्दै उन्दै समावनो हाबा खालामो आरो। सोरबा सोरबा। हौवासा गथ' मोननो लुगैनानैबो गोबां हौवासा गथ' मोननांगौ मानिे गथ।
बेफोरनि जाहोनावनो जोंनिया। सुबुं अनजिमा बांनाया बारानिफ्राय बारासिन जाबोगासिनो दायो आरो बेनिखायनो बेफोर जाहोननि थाखाय सुबुं अनजिमा बांनाया बारा जाबोदों। दानि जोंनि हादोराव
आरो जोंहा मोननैसो। ओं
आं
आरो जोंहा मोननैसो ओ फोरमायनानै होबावदो गोबां गोबां दंबावो जेरै उन्दै बैसोआव हाबा जानायखौथ' होनखाबाय नोंथाङा।
ओम।
आरो जोंहा सुबुं अनजिमा बांनायजों माने जोंहा गोबां जेंना जायो आरो ना। ओ जेरै नों जोंहा खामानि दामानिनि। नोंना ओ जायो ओ। औ जाय मोजां ओ गोरों जाय मोजां गोरों गोरा फरायनानै जोंहा ओ फरायोब्लासो जोङो ओ साख्रि बाख्रिनि एबा माबा मोनसे मावनाय दांनाय ओ। प्राइभेट खामानिफोरबाबो जोङो बिदियावसो मोनो आरो ना। मोजां गोजौ फरायनाय थाब्लासो। जोङो मोनो आरो बिदि गैयाब्ला जोङो मोना आरो सुबुं अनजिमा बांनायनि जाहोनाव। औ थांङाबो फंनैसो फोरमायनानै होबावदो
औ नोंगौ बिदि जेंनाफोराथ' गोबां जों नुबोदों जेरै साख्रिनि आंखाल मानोना गोबां सुबुं अनजिमाफोर बांनायनि जाहोनाव साख्रि मोननोथ' गोब्राब जाखागोनानो बिनिखायनो माने जेस एसेबां हायो एसेबां सुबुं अनजिमाखौ खम खालामनो जोंङो नाजानांगौ आरो जुदि सुबुं अनजिमाया खम जाब्लासो जों साख्रि मोननायनि आंखालाबो थानाय नंङा। आरो लेखा गोरोंनि अनजिमायाबो जोबोर खमायबोगासिनो माने गोबां गथ'फोर खांनानै फराय फोरों खनो हाला साफा सानैल' फोरोंनो हासै बिनि जाहोनावनो गोबां गथ'फोरा बिदिनो लेखा रोंङै जानानै दंङ। जायनि जाहोनाव बांसिनानो दायो लामाफोराव बिबायग्रा जानांदों। बिदि सुबुं अनजिमा बारा ज जाबोनाय खायनो।
जोंहा गोबां ओ औ जोंहा गोबां आरो ओ प्रब्लेम एबा जेंनाफोर नुनो मोनबावो आरो जोंहा। ओ जेरै जोंहा सुबुं अनजिमा बा बांङोब्ला जोंहा रां खाव खावरियाबो ओ गोबां ओ नांगौ जायो एबा गोबां खस्थ' जोंङो माव फिननानै जोंङो ओ जानांगौ जायो आरोना। ओ जाय ओ जेरै होनोब्ला जोंङो सुुबुं अनजिमा बांङोब्ला जोंहा गोबां ओ दायोथ' जोंहा गोबां नुनो मोनदों ओ जेरै टाउन सहरफोरावहाय जेरै बिबायनानै जानाय एबा बि खारि जानाय बेफोरबायदि ओ मायरं मागि गिनाय गोदोनि दिनफ्राव जोंङो माइरं मागिनायफोरखौ नुयोमोन आरो सुुबुंंअनजिमा ओ खमब्लाबो जोंङो मा माइरं मागानायफोरखौ नुयोमोन ना नि बेलायावहाय जोंहा गोबां नुनो मोन बिखारिफोर बायदि जेरै ओ बिबायनानै जाग्रा थाइसे थाइनै बिबायनानै जाग्रा आरो। जेरै ओ। सुबुं अनजिमा बांनायनि थाखाय जोंहा जायगायाबो जोंहा गोबां मोना जायो जायगा थानोबो जोंहा मोना जायो बेनि थाखाय। बेखायनो माने गोबां ओ जायगानि आंखालावहाय जोंहा गोबां हाग्रा बंग्रा एवस्रांनांगौ जायो। आरो गोबां। हाजो हाला दैमा सेर सेर बायदि बायदि थानायखौ जोङो नुनो मोनदों आरो जायनि जाहोनाव। ओ माब्लाबा माब्लाबा माने दैमा बायदि गिदिर गिदिर देरनायनि जाहोनावहाय माने न' बांफोरा माने बुखारलांजायो बिदिनो मोसौ मोसा बोरमा मानसि बेफोरो दैमाफोरजों माने लांखारजायो आरो ना। दैमा सेरावहाय थानायनि थाखाय आरो मालाबा समाव हाजो। हाजो हालाफोराव थानायफोरावहाय जेरै हाजो बायदिफोरा जेरै स्लाइदिं जाबोनाय एबा गिसि गाबोनाय बेफोरनि जाहोनावहाय मानसिनि ज जिउ खहा जायो आरो। मानसिनिल' नङा जिब जुनारफोरनिबो जिउ खहा जायो आरो जोंहा सुबुं अनजिमा बांनाय होनोब्ला गोबां। ओ जेंनाफोर नुनो मोनो आरो ना। ओ जोंना नोंथा औ नोंथाङाबो फंनैसो फोरमायनानै होदो। माबायदि जोंनि माने गुबुंले जानाय सुबुं अनजिमा बांनायनि जाहोनाव माबायदि आबहावाया गुब बुंनाय जायो बेखौ फोरमायनानै होदो नोंथाङा। सुबुं अनजिमा बांनायनि जाहोनाव माने जोंहा आबहावाया गुबुंले जायो आरोना।
बे जानायाथ'।
सुबुं अनजिमा। बे फोरनि बाहायनायनि थाखाय माने औ बाहायनाय। जेरै गारि मथर बाहायनाय। आरो जोंहा।
बिदिनो। थागोन औ सुबुं अनजिमाया बांनायजों। बिदिनो बां दायो जोंनि आबुंगाब गैयैनिबो बेनि थाखायनो जेरै बुहुमनां दंख'नाय बेफोरखौबो जों जाबोनाय नुनो मोनदों बांद्राय गारि मथर सालायनाया बार जानाय नुनो मोनदों जोङो आरो बेफोर बायदिनि थाखायनो जोंनि बार गेब्रेनाय। जायो आरो बेफोरनिफ्रायनो जोंनाव बेरामबो सोमजिनाय जों नुनो मोनो।
औ औ।
आरो जोंना सुबुं अनजिमाया औ आरो जोंहा सुबुं अनजिमा बांनाय। जोंहा गोबां जेंना जायो आरोना।
ओं। आरो बेनिखायनो, जोङो सुबुं अनजिमा बांनायफोरखौ, होबथानो गोबां राहाफोर लानो नांगौ,
औ औ राहाफोरखौ फोरमायनानै होदों, नोंथाङा
ओं जागोन नोंथां जुदि जों सुबुं आनजिमा बांनायखौ होबथायोब्लासो जों, बेफोर खैफद आफोद, फोरनिफ्राय बारग'नो हागोन नालाय जों गिबियावनो दहाय बुंनाय बायदि उन्दै उन्दै बैसोआव हाबा खालामनाय जाथायखौ जोङो गिबियावनो होबथा थारग्रोनांगोन, नैजिसे बा नैजिनै बोसो सोरनि सिगां जों रावखौबो हाबा खालामनो होनाय बे मोनथायखौ होनो नाङा, सुबुं अनजिमाया बारायनायनिफ्राय बारायनाय थागोन, आरो नै खाथियाव जोङो सानैनि बारा गथ'खांनायखौबो जोङो होबथानांगोन, मानोना सानैनि बारा गथ' खाङोब्ला जोंना न'खरावबो रांखावरि आरो गोबां बिदिनो गोबां बिथिङाव प्रब्लेमफोर नुजानो हमो, आरो हौवासा गथ' जोनोम लुबैनाय हौवासा गथ' लुबैनायाबो सुबुं अनजिमा बांनायनि मोनसे जाहोन,
औ औ
मानोना मानसिफ्रा सोरबा सोरबा गोबां हौवासा गथ' जोनोम मोनागौ होनानै गथ' खाङो, बेनिखायनो बेफोरखौबो, जोङो बादा होनांगोन जुदि जों बेफोर जाथायफोरखौ होबथायोब्लानो जोङो सुबुं अनजिमा बारायनायनिफ्राय बारायनाया एसे खम जागोन, जों बेफोरबायदि, राहाफोरजों सोलियोब्लासो बांनाया खम जाबोगोन, औ
आरो नोंथाङा आ फंनैसो फोरमायनानै होबावदो सुबुं अनजिमा बांनायनि सायावहाय, माबा औ
जोंनि हादराव माने फिसा जोनोम होनायखौल' बिमा बिफानि मावनांगौ हाबा सानो नाथाय इदि नङा जोनोम होनानैल' जोङो जाया जों गथ'खौ जोनोम होना मानसि खालामनांगौ मोजां आखल दिन्थिनांगौ फोरोंनांगौ, बिब्दि खालामब्लासो सासे गथ'आ मोजां मानसि जानो हायो।
गोजोननाय थाबाय होमबा नोंथांनि
ओं जागोन नोंथां। अब्ला दिनैनि जोंनि सावरायनायखौ बेखिनियावनो दोनथ'सै नामा मानोना जोंना समाबो जाबाय।